हेल'
हेलौ
नोंथाङा खोनादों ना?
औ आं मोजाङैनो खोनादों। उम।
बिदिब्ला आं नोंथांजों दैनि सायाव एसे सावरायनो होननानै हरनाय थाबाय नोंथाङा जेबो उसुबिदा थ' गैया ना सावरायजागोन ना? औ बिदिब्ला नोंथाङा एसे दैनि सायाव फोरमायनानै होगोमोन नामा?
ओ दा दै होनना बुङोब्लाथ' जों गिबियाव नो जोंनि लोंनायनि सायाव जों सावरायग्रोनांगोन नङा होमबा दै बाहायनायनि सायाव
औ।
दा जोङो दैफोरखो जोङो बाहायो नङा होमबा दै जों गोबां रोखोमै बाहायो। जोङो दैखौ लोंनायाव बाहायो। सि जोम सुनायाव बाहायो आबाद मावनायाव बाहायो। नङा होमबा।
औ नंगौ।
दा जोङो दै जिहेथु जोंनो लोंनो थाखायबा जोंनो गोग्गो दै नांगोन नङा होमबा?
औ नंगौ औ नोंथां।
दै दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि जिउनि नङा होमबा मोनसे ए एंगार हायै ओ बेसाद। दा जोङो जोंनि हार्द होनना बुंनांगोन जोंनि बिखा दैयाबो मोनसे। मानोना जोंनि मोनफ्रोमबो देहायावनो दैया मा जाना थायो हाबनानै थायो जोंनि मोनफ्रोमबो देहायावनो दैनि गोनांथि जायो। दा जोङो ओंखायनो नांगौ बायदि जोङो गोग्गो दै लोंनांगौ। दा जोङो गोग्गो दै लोङोबा जोंनि देहा देहाया मोजां जायो आरो। खायसे खायसे जोङो दैनि थाखायनो जोंनि देहायाव खायसे खायसे गाज्रि बेमार आजार जानायखौ जों नुनो मोनो। दा बे जाबाय जोंनि बाहायनाय ओ जोङो बाहायोब्ला लोंनायाव बाहायनाय समाव जोङो गोग्गो दैखौ बाहायनांगौ। ओ जेसेबांनो हायो जोङो गोगो दै लोंनाया मोजां। आरो जों खाइसे खायसे हाथायनि बेराम जानाय नुयो। हाथाइ एम्फौ जानाय दा बे फोर जानायनि गुबै जाहोनानै दैनिफ्राय जायो होननानै फोरमायनाय जायो आरो। उ बेनिफ्राय जोङो जिहेतु सि जोम सुनायाव बाहायनाय बा आबाद मावनायाव बाहायनाय। होमबा दा जोङोब बे आबाद मावनायाव जोङो दै बाहायनाय जायो दा बे आबादाव जोङो खायसे ओ रासायनारि हासार बाहायनाय मुलि बा बायनाय जायो। ओ जायनि थाखायनो दै फोरा गुबुंले जानायखो जों नुनो मोनो आरो
औ
दा नोंथाङा बे जेहेतु ओ दैनि सायाव जिहेथु ओ जोङो दैनि सायाव सावरायगोन नालाय दा आं नै गोसो मो मिथिनो लुबैयो दा जोङो दैनि खायसे खायसे बि ओनसोलाव ओ जायफोर ओनस सोलाव हाजो हाला ओनसोल दा बे ओनसोलफोराव ओ जोंनि दै बुथुमनाय राहाया माबायदि जायो? आं बिनि सायावसो एसे मिथिनो लुबैयो आरो
नोंथाङा ए खेबसे बुंफिनबावनो हागोन नामा माने आं मोजाङै खोनायाखैमोन
औ थारमाने हाजो ओनसोलफोराव जौयेन ओनसोलफोराव दा जोङो खायस खायसे खायसे जायगाफोराव जोङो नुनो मोनो दैनि आंखाल नुनो मोनो। दा बे दैनि आंख खालाव खोस सुफुंनो थाखाय जोङो मा मा राहा लानो हायो?
औ राहा ओम उम बुंनो थाङोब्ला बे हाजो एरियावथ' जोङो दैखर बा दंख दंखल बेफोरबायदिखौ जोङो गोरलैयैनो जोङो जावनो हाया आरोना बानायनो हाया मानो होनब्ला बे हाजो एरिया नालाय बेयावथ' गोबां गोथौ जावनो गोनां जायो आरोना दैया थाब बोना बा अन्थाइ आरि थानायनि थाखाय दंफ फोरबो बानायनो हाया बेनिखायनो औ आरो जों बेखौ सु फुंनो थाखायथ' ओ बिदिनो खाथि खालायाव दैखर गैयिलाय बेयाव दैनि आंखालखौ आं नुनो मोनो आरो आरो बे दं दंग' नाला बे फोरबायदि बोहैबोनाय दैफोरावनो जि जोम सुनाय बा दुगैनाय बेफोरखौ आं नुनो मोनो दैनि आंखालाव आरो खायफा खायफानि न'खर न'खर फुख्रि थानायफोराव बेफोरावनो थोरसि सुनाय बा दुगैनाय आरिफोर खोम नुनो मोनो। बिखस बे बेफोर आंखालखौ सुफुंनो थाखायथ'ओ बिदिनो जोङो दंखलखौथ' जावनो हाया नालाय ओ अन्थाइनि जाहोनाव अन्थाइ थानायनि थाखाय जों दंखल गोरलैयै बानायनो हाया दैखरखौ दैखरा नाथाय दैखर बानायबाथाय गोबां गोथौ जायो आरो ना जोंनि बे ओ हाजो नङि जायगायाव जेरैबायदि गोथौ जायो बेनिसायसो बांसिन गोथौखौ आं नुनो मोनो आरो। दैखरफोराव औ जुदि जोङो बेफोरखौ गोथौखौ बाबो दैखर बानायबाथाय ओ एसे दैनि ओ लामायाव एसे बेफोरबायदि औ
दा जोङो जिहेथु जौवेन बा हाजो ओनसोलफ्राव दैनि आंखालखौ नुनो मोनो दा बे दैनि आंखाल जायो दा बेयाव दैनि आंखालाव माबाफोर बेराम आजार जानायफोरखौ जों नुनो मोनो नामा?
दैनि आंखालाव माने बुंनो थाङोब्लाथ' बिसोरो दंग'नाला आरिनि दैफोराथ' ओ बिदिनो बिगुरनि बेराम आरिफोरखौ आं नुनो मोनो आरो। आरो। बिदिनो बेफोरावनो जि। जोम सुनाय बा दुगैनाय आरिफोराव जोंना बिगुरनि मानलु बानला बेराम बेफोरो सोमजिनो हायो आरो बिदिनो फुख्रि आरिफोरावथ' गोबां थोरसि लथा सुनाय बायदि। जायो नालाय बेफोराव थ'आरो। बेफोरावनो जोंना बेराम आजारफोरा साफा देरनो नागिरो आरो।
उम उम। जायनिफ्राय जोङो हमना ला जोंनो जिहेथु दैखौ नांथारगोन नङा होमबा। ओरैनो जोङो। हमना ला सानसेयाव बेसेबांसो दै लोंनाया मानसिनि देहानि थाखाय ओरैनो मोजां जायो। दा बेनि सायाव जों एसे। फोरमायनो हागौमोन ना।
औ दैखौथ' जोङो सानफ्रामबो दै लोंनाया गाहाम आरोना। फुङाव सिखारनायनिफ्राय लानानै। उन्दुजासिम जोङो जेसेबां हागौ माने गावनि हागौमानि दै लोंनाया गाहाम होननानै आं सानो आरो। ओरैनोथ'। ओ खमैनो जोङो नै लिटार नै लिटार आरो ना। नै लिट आङो। थाङो बे नै लिटार ओरैनो लोंनाया आरो ना जोङो ओंखाम जानाय बा बायदिसिना जानाय लोंनायाव लोंनाया बेलेग खोथा। ओरैनो जोङो फुंनि सिखारनायाव जेब्ला दै गिलाससे लोङो आरो बेफोरबायदिनो नै थाम घन्टानि उनाव आरो दै गिलासे गिलासनै बा बेफोरबायदि लोङै लोङै जोङो नै खमैनो नै लिटार लोंनायखौ आं गाहाम होननानै सानो आरो ना बेनिसाय लोबा बेनिसाय बुरजा लोंनो हानाया मोजां खोथा खमैनो बुंनो थाङोब्ला नै लिटार आरोना औ।
जायनिफ्राय ओ जोङो ओरैनो सावरायनाय जायो जे जोङो जिहेथु सोरांनानै जोङो दै गिलासनै लोंनांगो बा गिलास लोंनांगो उथिनानैखि नङा होमबा दा बे उथिनानैखि जोङो जु जदि दै लोङोब्ला। ओ जोंनि गे ओ गेस्टिक। गेस्टिकनि प्रब्लेम ना गेसटिकनि जागोन बेयो गैया जायो होनना बुङो दा बिनि सायाव नोंहा माबाफोर बुंनांगौ थायो नामा?
औ गेस्टिक होनोब्लाथ' जोंनिया बे गेस्टिकआ माने जोङो जिहेथु हराव जा जायो ओंखाम जायो बा ओंख्रि बेफोरबायदिनो गोबां ओ ओंखाम ओंख्रि ना बेदरानो जा जों जानानै उन्दु दुनानै थानाय जायो नङा होमबा नोंथां? ओ थिग बेबायदिनो ओ जों थ' हराव उन्दुनायनि उन्दुनाय समावथ' बिदिनो थाबाय आरो अखानायै फुङाव जुदि जोङो ओ बे जोङो ब्रास सुखांबाय बा मोखां सुखांबाय बिनि साहा साहा लोंनायनि सिगाङाव जुदि जों दै गिलाससे लोङोब्लाथाय बे गेस्टिक होनोब्लाथाय बेयो माने बेखौ दैजों होबथानानै लाखिनाय बायदि जायो आरो ना। औ बेथ' गेस सिगाव बयनावबो थायो बियो जानाय लोंनायनि जाहोनाव बियो बारायलाय खमायलाय खौ जों नुनो मोनो आरोना। औ बायदिसिना जाग्रा जानाय बा बिनि जाहोनाव बियो बारायनो नाय गिरो आरो ना नोंनि दै लोंनायनि जाहोनाव बियो बारायनो हा हाया आरो। औ।
ओ ओ जोंनि ओ गोगो देहानि थाखाय दैयानो गुबै माबा लायो आरो बिफाव लायो। दा जोङो नांगौ बायदि दै लोंनांगो। ओ दै लोंनाया दा ओ थारैनो ओ ओ जोंनि बै सोरनि सायाव सोनारो। ओ
औ नंगौ नोंथां।
गोदान गोबां एसे ओ हामना ला जोङो थाम लि थाम लिटारनि सायाव गुन्दै लोंनांगोन। थारैनो ओ दै लोंनाया जिहेथु जोंनि देहानि थाखाय मोजां नालाय। बे दै लोंनाय जोङो जेसेबांनो हायो दै लोंनाया मो जां खिन्थु बांद्रायबो जानो नाङा ओ बियो मोन- से एस- सिमायाव थानांगौ आरो ओ जोङो ओ जों मिथिनायाव ओ जिहेथु दै मानसिनि बैसोखो लानानै मानसिनि बैसो जों लोगोसे मानसि बिनि ओ लिरथायखो लानानै दैफोरखो मोजां जाया आरो दा खायसे खायसे ओ फोरमायो जिहेतु ओ जोङो सानफ्रोमबो फुङावनो सिखारनानै ओ जेबो जामुं जायाबालानो जेब्ला जोङो दै गिलास नै लोङो अब्ला जोंनि जिहेतु दोगोन जानाय बे दोगोन जानाय मोनसे बान्दारा औ मोजां मोनसे ओ गोहो थायो होनना बुङो ओमफ्राय जायनि जाहोनाव मोनसे गेस्टिक जानाय बेफोर एसे जानगार जायो आरो
औ औ
ओमफाय फारसेथिं आरो जोङो खोनानो मोनो जिहेतु जोङो जिहेतु जोंनाव किडनि खायो नालाय बे मोननै गिलाया नङा होमबा बे मोननै गिलाया ओ नांगौ बि बांनि दैफोरखौ सरनो मोनबाय थानांगौ। आरो माब्लाबा जुदि नांगौ बिबांनि दैखौ सर नो मोनाबा बे गिलाया मोनसे ओ गोहोम खोख्लैयो होनना बुङो आरो
औ औ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबायमोन आं नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय मानो होमब्ला आं मोनथियै दैनि सोमोन्दै आं मोनथियैफोरखौ नोंथां नोंथांनिफ्राय मोनथिनो हाबाय।
आतसा
औ गोजोन्थों नोंथां।
ओ आंनि बाथ्राखौ मोजां खोनादोंना?
नोंथाङा खोनादों ना?
अ दा जों बेखायनो दैया जोंनि एंगारनो हाया आरो ओ दाथ' ओ दा दैयाथ' आरो ओ जों जेरैबायदि दैखौ जोङो बाहायो ओ खायसे खायसे दै बाहायनाया जोंनिया इसे गोरोन्थि जायो। ओ जोङो हमना ला जोङो माब्लाबा दुगै दुगैब्ला दुगैबायोब्ला ओ जोङो दैफोरखो ओरैनो थांहोगारो। ओ जोङो दैफोरखो आख सलथे जोङो नांगौ बायदि बाहायनाया जोंनि थाखाय मोजां आरो मोनसे आबहावानि लोगोज जानाया मोजां आरो
बिदिब्ला नोंथां दोनथनिसै
आदसा
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।